अह हेलौ हेलौ
औ खुलुमबाय
औ खुलुमबाय नोंथां
औ
गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय खोनाबायना
दे बुंलाय नोंथांङा मा बुंनो।
फन खालामनायनि गुबै जाहोना जाबाय
औ उ
आं नोंथांजों माने बै बर'नि गोदो जों बाहायनाय बाथ्रा फावा बेनि सोमोन्दैसो सावरायनो होननानै नोंथांनाव
बाथ्राफाव ओ बै ओ सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम
औ औ औ नोंथांङा सैथोखौनो हमदां हादों । औ औ बेफोरनो।
अ
बे सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम। औ बुंलाय नोंथां।
अ बेफोरनि बागै सिगां जोंङो जेब्ला थाखो दाइन गु बाव दोंमोन अब्ला जों बेखौ मोनदोंमोन
औ औ
नाथाय दा बेफोरनि बागै जों एसे खम बावगारलांबाय जाहैबाय जोङो
औ आथिखालावथ' बे बाथ्रा औ औ मिथिगौ नोंथां
दे एसे फोरमायना होलाय
औ आथिखालावथ' बे बाथ्रा फावखौ बांद्राय बुंनाय खोनाला गोदो गोदायसो जों आबौ आबैमोनखौ बुंनाय खोनायोमोन आरो नाथाय दानि दिनावथ' सुबुंफोरखौ बाहायनायखौ नुला जोंबो बाहाय बांला माने गोसोआव फै थांला
औ
औ नोंथाङा सिखा गोदाना सानथाम आरो हिनजाव गोदाना दानथाम बेखौ मिथिनो लुुगैदोंमोन ना?
औ औ दे बुंलाय
ओ बेनि गुबै ओंथिया जाबाय जेनेबा सिखा गोदाना सानथामा जाहैबाय जों सिखाखौ जेनेबा बाय हाथाइनिफ्राय बायना लाबोनानै जों बेखौ खामानियाव बाहाया लासेनो बा दानना ला दानना नाया ला सिनो मोजां ना गाज्रि बेखौ जों हमदांनो हायाना
औ हाया हाया
बेखौथ' जोङो जेनेबा सानथामसो दानना नायनांगोन खामानियाव बाहायनायनांगोन बेनि उनावसो जोङो बे सिखाया मोजां ना गाज्रि बेखौ मिथि गोन आरो गुबैयै बेखौनो जेनेबा जोङो आ हिनजाव गोदानजों रुजुदों आरो बे बाथ्राखौनो जेनबा ओ मानसिनि गुबै आखुखौ जोङो लोगो मोनग्रा मोनग्राथ' हमदां हायाना बे मोजां ना गाज्रि बेनि आखुआ माबायदि बेफोरखौ मिथिया नालाय
औ औ नंगौ नंगौ
जेनेबा हिनजाव गोदानखौ लाबोनानै जोङो मास मोनथामसो लोगो मोनबाय थाबाबा बेखौ बेनि आखुखौ मिथिगोन आरो जोङो जेनेबा मास मोनथाम बेनिया बेजों थाफाबाय थ थाबासो बेखौ नुबाय थाबासो बे माबायदि मानसि आखला मोजां ना गाज्रि बे
औ
बेखौ मास मोनथामनि उनावसो मोनदां हायो जाहैबाय मानसिनि आखुफोरखौ
औ औ
बेखौ फोरमायनो थाखायनो बाथ्रा फावाव बुंदों जेनेबा सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम होननानै
ओमफाय नोंथां ओ आं मोनसे बाथ्रा गोसोखांदो आरो ना
औ बुंलाय
बे बाथ्रा भावखौ बाहायनायनि बाहायैनि गुबै जाहोना जाहैबाय दा आथिखालाव गोबां दा मबाइलनि मबाइलनि जुग जाबायना
औ
दा आथिखालाव गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरानो जामबुंनि गेजेरजों गोसो थोलायो जाहोनाव बिनि जाहोनावनो बे बाथ्राफाव आ आजिखालि दानि जुगाव बाहायनाय जाहोला जाहैबाय
औ गावबा गाव औ जानो हागौ गावबा गाव बांसिन औ बेस्थ' थाजोबलायो जेनेबा
औ औ
बेे खामानिफ्राव जमा थालाया रावबो बिदिनि थाखाय जानो हा गौ आंनि आनदासाव
औ बिनि थाखायनो ओमफाय नोंथाङो ओ आं मोनसे बाथ्राखौ गोसोखांबावदों जोंनि माबानियावनो ओ थुरि नुब्ला बाथि गारो नोंथाङा बेनि बागै मिथिबावगो नामा?
ओ थुरै नुब्ला बाथि गारोखौबो आं एसे बावबाय माने बेखौ बिदियाव बाहायोमोनदां जेनेबा जाय खामानि खौ मावनो थांदों बे खामानिया जेनबा जाय खामानिखौ नों गोसोआव सान्नानै दंखायो बे खामानिया जेनबा नोंनि सिगाङाव जागोन बायदिखौ मोनदों बे समावनो नोङो माव थिनानै होनो मोन्नाय खाबुखौनो जेनेबा थुरि नुनानै बाथि गारो बायदि मोनदों आरो गोरोन्थिबो जानो हागौ आं गोसोआव गैला आरो बांद्राय बेखौ ।
औ औ ओ बेनिफ्राय नोंथाङा ओ मा मा बाथ्राफाव मिथिबावो?
उम ओरैनोथ' जेनेबा गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो बेखौ बिदिबो बुुङो जेनेबा बिफां सायाव मोफौ औ बिफां सायाव मोफौ हायाव बाहाग
औ।
बे बेखौनो फोरमायदों जेनेबा जाय खामानिया जायैनि सिगांनो जोङो बा जोङो बांद्राय आसा खालामनाय । माबेबाब जिराद खौ मोनैनि सिगां जोङो जेनेबा, मोनगोनखौ मिजिं थिखानानै बाय बि सिना सिमां सुजुनाय आं बैखौ लागोन बैखौ मावगोन होन्नानै। नाथाय बे खामानिया मोनालासिनो जाफुङा लासिनो फेलें जायोब्ला
औ औ।
बै बाथ्राफावखौ बुङो आरो जेनेबा बिफांसेयाव मोफौ बा गोजौआव मोफौ बा हायाव हागो। जेनेबा जों थ' बिफां सायाव थानाय मोफौखौ ओ जेनेबा मासे मोफौ बिफां सायाव दं, जों गाहायाव थानानै बेखौ जानो थाखाय ओ बाहागोरानगासिनो जेनेबा आं लानजाय खिनिखौ लागोन नों उदै खिनिनि खौला। बैयो खर'खिनिखौ लाथों होनानै बेवहाय हा गोरान बायदि थानाय समावनो जेनेबा मोफौवआ गाहायाव ओंखारनानै खारनानै गोमाबाय। नथाय रावबो। जेबो मोनासै। मोफौनि बेदरखौ बे बेखौनो बिदि बाथ्रा फावजों बा बै खामानिजों रुजुनो थाखाय। बे बाथ्रा फावखौ बा बुङो आरो गोदोनि सुबुंफोरा।
औ औ। ओमफ्राय आरो मा बाथ्राबा दोंबावो बेनिफ्राय।
ओ बिदिनो दं ओ अजा बाराब्ला फिसा थैयो होननाय।
औ औ औ।
बे बुंफोरनानै होनाय बिनि बागैबो एसे
औ। अजा बाराब्ला फिसा थैयो, माने बे जाहैबाय जेनेबा। माबा मोनसे खामानि दंमोन। उमफ्राय गोबां सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे खामानि मावगोन आरो बिस नाथाय बे। गोबां सुबुंफोर दं नालाय बे। खामानिखौनो। बै सासे सुबुङा आलादा बुङो बै सासेया आलादा होनो बै सासेया आलदा बुंलायबाय बिदिनो बे खामानिया जाफुङालासिनो थाबाय थायो आरो।
औ।
माने बे बेखौ बै खामानिखौ रुजोनो थाखायनो माने बे। बाथ्राफोरखौ बुङो जेनेबा अजा बाराब्ला फिसा थैयो खामानिया जाफुङैखौ फोरमायनो थाखाय।
औ औ।
बिदिनो बे बाथ्रा भावखौ बाहायनाय जायो आरो जोंनि गेजेराव।
ओ बेनिफाय।
ओंखारनाय खानस्रिया हाबनो रोङा होननाय दं आरो।
औ औ औ।
बे ओंखारनाय खानस्रिया हाबनो रोङाया ओरैबायदिखौ फोरमायो। जेनेबा जाय खामानिया जाखांखाबाय बा जानानै थांखांखाबाय।
औ।
बे खामानिखौ जायाखै होननानै बुंनोबा खोमोरनो हाया। बे बाथ्रा फाव। खौनो जोङो फोरमायनो थाखाय जेरै। ओंखारनाय खानस्रिया हाबफिननो रोङा होननाय बेजों रुजुयो आरो
गोजोननाय थाबाय नोंथां ओमफाय ओ नोंथाङा माबा। फोर आरो मिथिबावयो नामा बाथ्रा फाव।
आं बेनि सायावनो बुंबावनोसै जेनेबा ओंखारनाय खानस्रिया हाबफिननो रोंमारथारा रोंखा मारथारा दा नोंथां।
औ औ रों रोंनायाथ' ओ जोंथ'। नुयो सिथ्लाफोराव जेरै ओंखारना थानाय। बेफोरखौथ' जों हाबफिननाय नुवा ओइ ओ। न'नि जिहेथु ओ जोंना हांसो एरि दंना। हांसो दाउ। बिफोरखोसो जालांनाय। बिदि थारैनो नोंमारगो ओंखारनाय खानस्रिया मालाबाबो। हाबनो रोंमारा।
ओ बिदिनो बाथ्रा भाव बुंनाय रावफोरा गासिबो सैथो गोजाया आरो मोगथां मुलुगनि। जेरै। सैमा सोंनाया अरनो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङा होननाया।
औ नोंगौ बे बो थारैनो। नोंथाङा बेनि बागैबो मिथिगौ नामा एसे बुंफुरना होलाय।
ओ मिथिगौ जेनेबा सैमा सोंनाया अरनो रोङानो जेनेबा जाय सैमाया बिराद सोङो बेहा हाथायबो दं नाथाय बियो अरनो नागिरबा आरो जाय सैमया अरग्रा बे सोङा लासेनो सिरि सिरि मानसिफोरखौ अरो आरो
औ औ नोंगौ बियो नोंगौ
जोंनि गि सोरबा सुबुंखौ बुंनो थाखाय जेनेबा ओ जेनबा सासे सुबुङा बिराद दुगा आरो बेयो गासैबो खामानिखौनो मावनो रोंगौ बा आं बेखौ हायो बैखौबो मावनो रोंगौ गासैबो गासैबो बाथ्राखौनो मिथिजोबगौ होननानै गावखौ ओ दुगा बुंनानै ला ग्रा सुबुंखौ बुंनो थाखाय बा बेखौ ओ रुजुनो थाखाय बे बाथ्रा फावखौ बुङो आरो जेरै सैमा सोंनाया अरनो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङानो नंगौबो जेनेबा जों अखा खोरोमबाय थायोबा बांद्राय अ खा हानाय मोनमारा आरो आं दासिम आंनि नुनायाव आरो
ओ बिखो बे बाथ्राफावखौ मिथिनानै आं मोनसे बाथ्रा गोसो खाव गोसोखांदों नोंथां।
औ
ए जोंनि जोंनि जिथु गामि बेयावनो ओ सासे मानसि दं आरोना सुबुं
औ
जाय ओ बांद्राय राव बुङो नाथाय जेबो खामानि होआ।
औ औ जेबो खामानि मावो माने गुबुननि सायावल' दुगा दिन्थियो।
औ औ
गावनो मोनजानो लुगैयो।
औ औ
बिदि सुबुं थायो आरो जोंनि गेजेराव। बे सुबुंखौ बुंनो थाखायनो बे बाथ्रा फावखौबो बुंनाय जायो आरो।
औ
दा नोंथां दिनै दोनथ'लायनोसै नामा बेखिनियावनो
औ नोंथां दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
गोजोन्थों नोंथां।
उम